हेलो नोंथां औ खोनादों दा उम
औ जादों ओ मा खालामदों?
दङ ओरैनो।
ए ओंखाम जाबाय?
जाथवाखै दे।
ए आंबो दासो जाखांदो जाखांनानै निजिरायना दोंथयो।
अ।
ओ औ ओनफ्राय होनबा जोङो दा जोंनि ओ गुबै आयदायाव फैनोसै नङा होमबा?
औ दे।
औ ओ जोङो दिनै गुबै आयदा महरै ओ माखौ सावरायनो ओ नोंनो बुंग्रोदो नामा।
अ। सावरायनो होनबाथ गाननाय जोमनायनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन ना जोङो
औ औ औ।
उम गोदोनि आरो आथिखालनि फारागखौनो एसे राय्लायजागोन नामा
औ औ औ रायलाय जायो।
गाननाय जोमनाय होनोबाथ बियो मा गोदोनिफ्रायनो आरो दङ मोना बियो गोदोथ बांसिन माख गानोमोन। बरफोरा दखना ना दख'नाखौनो गाननानै ओ थाबोयो आरोना औ हौवाफ्रा गाम सा ना आथिखालनि बायदि दानि म गोदान मुगानि आवजित जाबायदि लंपेन्ट ना माखासे डिजाइन डिजाइन गोनां गानग्रा जोमग्रा ओंखारदों बे बेफोरखौ गोदोनि समाव मोननै जायामोन आरोना बांसि न ओंखायनो दख'नाखौनो गाननानै माने थायोमोन आरो गोदोनि समावहाय। आथिखालाव दि गोबां रोखोमनि ना। गुबुन गुबुन जायगायाव थांबा गानग्रा द्रेस ओंखारबाय जेरै लंपेन्ट ना हिन्जावफ्रा हिन्जावफोरनि ड्रेसानो बांसिन होनांगोन ना हौवाफ्रानोथ' बांसिन गामसा आरो लंपेन्ट ना आरो सार्ट आरो स्पथिं बिनि अनगा आरो जेबो गैयानो ना बेलेग। गानग्रा गैया आरोना हौवासाफोरना। अ हिनजावसाफोरनि होनबाथ' गोबां रोखोमनि द्रेस दङ ना। जेरै फ्रक उन्दै उन्दै गथ'फोरा गानो जेरै फ्रक ना स्कार्ट ना बेबायदिनो एसे गिदिर फोरा गानगोन दानो आथिखालाव खुरथा होननाय ना। गोदोनि समावथ' मोनसे माने सुरलिदार बेफोरखौसो गानोमोन आरोना गोदोथाराव एसे गार बिनि सिगांथारावथ' दख खनायानो सोलियोमोन ना। उनाव लासै लासै सुलिदार होनै गानबोदों बिनि उनाव आरो लासै लासै दिनै मुगाया जौगानायजों लोगोसे माखासे गोदान गोदान डिजाइननि गानग्रा जोमग्रा दिरुनबाय ना। सिखालाव मानि थब स्पटिं आरो बिदिनो लंपेन्टनाबो गोबां रोखोमनि दंसै ना? एरैनो नोंथाङा माखासे आरो बेफोर नामफोर होदोंना जोंनि बर'फोरा बा गुबुन हा माखासे लंपेन्टनि मुंफोर दंना मिथि
औ औ औ मिथिगौ ओ जोंहाथ' लं
एबा दे मुं मुंफोर दंना मुंफोर होदों बेफोरनि मोननैसो बुं।
जों जेनेबा ओ दिनै जिन्स लंपेन्टफोरखौ जोङो बुंनो हायो लोगोसे जोङो बेगि बेफोरखौ बुंनो हायो जोङो दिनै बिलुन फिन्ट गोबां रोखोमनि जोंहा दिनै ओ लंपेन फोर मोननो हायो गानग्रा जोमग्रा जोंहा मोननो हायो। दिनै ओ जोंहा गाननाय जोमनायनि सोमोन्दैथ' एसे फोरमायखाबाय ओ दानिसो आब'आ दा जों गाननाय जोमनायनि सोमोन दै जोङो रायज्लायोबाथ' जों मिथिखायो। ओ जोंनि गाननाय जोमनाया माब्लानिफ्राय जागायनाय होनना बुङोब्ला जों जेब्लानिफ्राय ओ गावनि जिउखौ दैदेननो रोंदोंमोन जों जेब्लानिफ्राय ओ बुहुमाव जोङो हाग्रा बंग्राफोरावनो थानानै जों गोदो गोदायनिफ्राय जोंङो रायजो जाबोनाय मोनसे हारि। जेराव जोङो गाननाय जोमनायनि खोथा बुंनो थाङोब्ला गुबुन जिब जुनारनिख्रुइ थ मानसि माहारि जिहेथु जोङो आलादा। जोंनि साननाय हनाया जाहाथे बे ओ जोंनिया गोजौ थाखोनि जोंनि साननाय हनायफोरा जेराव जोङो जिब गुबुन जिब जुनारफोरबायदि जोङो ओ जानला मोनला गिदिंलाबायनानै जोङो जेबो साननो रोङै बा थौले जेबो ओ माथो रोङि राव रोङि नङा जोङो ओ सुबुं माहारिया ओ जोंनो रोंगौ जेराव जोङो ओ गावनि गाननाय जोमनायफोरखौ जों-जोङो दानानै लानो रोंगौ आरो ओ जों गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गावनि जों जा जोंनि सोलेरखौ जा जोङो अखा बांखाफोरनिफ्राय आरो बारहुंखा थुला बायदिसिनानिफ्राय जाहाथे जोङो ओ बेखौ रैखाथि होनो हायो। बिनि थाखायनो जोङो ओ गान जायखौ गाननाय जायो जेराव जोङो गोदो गोदा दाय समनिफ्रायनो जेब्ला जोङो ओ हाग्रा बंग्रायाव थानानै रायजो जायोमोन बै समाव जोंनि मानसिया जानो हागौ जोंफोर मानसिफोरा इसिबां ओरैबायदि जोंहा रोंगौथि गैयामोन जेराव जों फोरो मैहुर खालाम गोनां जायोमोन ओ ना बायदिसिना आरो जिब जुनारफोरखौ मैहुर खालामनानै जायोमोन जेराव जोङो ओ मैहुर खालामनानै मोननाय जुनारफोरनि बिगुरखौनो जोङो ओ गाननो गोनां जायोमोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो सुबुं माहारिया जिहेथु जोङो ओ लाजिनायफोरा औ बेफोरखौ खोबथेनो थाखाय जोङो जिब जुनारनि ओ बिग
खौ फांथे बेबायदि
औ औ आरो
ओ खोनाबोदों आरोना जोङो बेनि अनगायै हाग्रा थाबोदों
औ औ हाग्रा बंग्राफोरखौ गाननानै थाबोदों बिदिनो जोङो मा गाननानै थाबोयोमोन बेफोरबायदिनो जों गोजांनाय समाव जाहाथे जोङो बेफोर जिब जुनार बिगुरखौनो जों गाननानै जाहाथे गोजांनायनिफ्राय बारग'नो हायो अखा बांखा बायदिसिनाफोर बेफोरबायदि जो गाननाय जोमनायखौ जागायबो दों आरो बिदिनो जोङो ओ माबायदिहाय जोङो ओ दानो लुनो रोंखो बेखौथ' जोङो जेबो बुंनोनो हाला नाथाय दिनै सुबुं माहारिया जाहेथु ओ जोङो मेलेमजिबि ओ बेनिखायनो जों सानसे समाव माब्ला समनिफ्रायथ' जोङो दाजेननाय बेखौ जोङो दा गोरलैयै बुंनाया ओ गोब्राब मानो होनना बुङोब्ला जोङो जेब्ला समनिफ्राय जोंहा ओ दानो लुनो रोंदों बै समाव जोङो ओ हिसानफोरखौ जोङो बायदिसिना जोङो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफां औ बि फां लाइफांफोरनिफ्राय जोङो ओ औवा बायदिफोरनिफ्राय जोङो साल खुन्था सोरखि आरिफोरखौ बानायदों बेबायदिनो माखु बायदिसिना दङ जेराव जोङो ओ जिब जुनार बायदिसि सिनानिफ्रायनो जोङो मोननायनिफ नो जोङो खुन्दुंफोरखौ बानायो जोङो खुन्दुं बानायनानै जोङो मिथिंगायाव मोननाय बिफां लाइफ फां बिलाइ बिबार बायदिनिफ्राय जोङो समायना रमायना जोंनि जायख्लङाव जेरैबायदि गाबा आलादा आलादा बेफोरबायदिनो जों गाननाय जोमनायाव आलादा आलादा जोङो गाबफोरखौ होनो लायो एबा गानो रोंगौ बेफोरखौ ओरैबायदि ओ समायनाय जोङो सो साजायनो रोंगौ जेराव जोंखौ नुनानै ओ गुबुन जायफ्रा रोङा बेफोरो माने सोमोनाङो आरो आरो बेफोरबायदिनो जोङो ओ गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो दानानै लानो रोंबोदों। जोङो समायना रमायनायै आरो जों गाननाय जोमनायनि खोथा बुङोब्ला जोंहा ओ हौवा मानसि आरो हिनजाव मानसि एबा आलादा आलादा दानि आब'आ बुंलांखा खा-खा-खाबाय। जेराव जोङो दख'ना दानानै लायो। गाननो थाखाय दख'नाफोराबो जोंहा गोबां रोखोमनि दङ जोंहा गोदो गोदायनिफ फ्राय दोरोङारि महरै खौनो दख'ना थावसि आरि खौ बाहायबोयो लांगा दख खना खरिखौ जोङो दा गानबोयो गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो हो-हौवासाफोरनि बाथ्रा बुंबा जोङो जे हौवासाफोरा ओ दावहा नांनो थांबा हिनजावसाफोराबो ओ आर'नाइखौथ' गासिबो लाखायो जेराव जोंहा दावहा नांनो थांनाय बिफ फोराव बाहायो आरो गामसाफोर आरो बेफोरबायदिनो जोङो दिनैनि जुगावथ' जोङो गोबां सोलायबोनाय नुनो मोनबाय। बेफोर गान्नाय जोमनायफोराव जोङो जोङो ओ हिसानजों दानाय जिफोरखौ जों गानोमोन। नाथाय दिनैनि समाव ओरैबायदि जि बिजि जाबोनो हमबाय जेराव जोङो ओ बिगियानारि दाजेमजों जोङो गोरलै गोरलैयैनो जोङो थाबैनो जोङो जिफोरखौ दानानै जोङो गानब्रबनो हानाय। बेफोरबायदि जोङो जौगानो जेराव बेफोरबायदिनो जों गान्नाय जोमनायनि सोमोन्दै सावरायनो हायो दा आब'निफ्रायबो आं फंनैसो मिथिनो लुबैदों जे गोदोनि आरो दिनैनि समाव माबायदि सोलायबोखो बा आरो माबायदि जोंनि गाननाय जोमनायफोरा हौवासा आरो हिनजावसाफोरनिया बेफोरनि सोमोन्दै एसे जुदि बुङोब्ला गाहाम जागौमोन आब' औ।
माने गाननाय जोमनायाथ' गोबां सोलायबायखौनो होननांगोनना। गोदोनि थासारि थासारिजों लोगोसे सोलायदों आरोना गोदो माने सुबुंफ्रा साननो हनो रोङामोन बेनिखायनो माने समावहाय बा मोनसेल' दख'ना होननायखौल' गानोमोन आरो आथिखालाव दा ना सान हानो गोरों जाबाय बेजों आरो माने माखासे दाजेमफोरबो ओंखारबाय गोरलैयै माखासे मा जिफोर खौ बानायनो हानाय। इन्डास्ट्रि ओंखारनानै माखासे गानग्रा जोमग्राफोरखौ जोङो बानायनानै लानो हाबाय आरो बेजों बेखायनो मा आथिखालाव गोबां रोखोमनि गस्ला गानोनायखौ जों नुनो मोनो डिजाइन डिजाइन ना?
औ औ औ।
ओरैनो जों बे खौ मा गानग्रा जोमग्राखौ जों आथिखालाव मा जों सुबुंफ्रा बेफार फालांगि खालामनानैबो जाबोनायखौ जों नुदों आरोना। गोबां बर' आइजोफोरा बिदिनो गानग्रा जोमग्रा ना दख दख'ना फालि बेजों लोगोसे रो वेस्टार्न द्रेस होनो जायखौ जोङो लंपे पेन्ट ना स्कार्ट फ्रक बेफोरखौबो फाननानै माने बिजनेस खालामनानै जों जाबोगासिनो आरोना गावबो गाननायजों लोगोसे गुबुननोबो माने गुबुनखौबो जाहाथे हेफाजाब होगासिनो आरोना माने गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय बा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनानै ना माखासे जों जायगायाव थ' माने बेफोरबायदि गानग्रा जोमग्रा दिरुननाय ना वेस्त जायखौ माने गुबुन हादरनि बेसोर जों लाबोयोना बांसिनानो बेफोरखौ माने लाबोनानै फानफैनायखौ जों नु दों आरो ना जोंनि एरियाव बा जोंनि ल लकेलाव मोननायाथ' दख'ना ना दख'नानि सोलाय गुबुन दड्रेसखौथ' जोंनि अबानि बानायनायखौ बारा नुवा अब्लाबो आ आथिखालाव ना माखासे बे खुर ख होननाय ना बेफोरखौ माने गाव गावनो माने बानायनानै सोरजिनानै बा सुनानै गाननो हानाय जाबाय आरो ना बिनि अनगायैथ' ना बिदिनो जोंनि एरिया बा लकेल एरियायाव बानायाबाबो माखासे टाउन सहराव मानि बेफोरबायदि गस्ला लंपेन्ट बानायग्रा इन्डास्ट्रिफ्रा जोंनि आसामावबो दा फैनो हमबाय बेखौ जों नुनो मो नो ना बिदिनो दंखोमा ना गुवाहाटिफ्रावबो बिदिनो गस बानायग्रा दं खोमा
औ दङ मेरला दंलाबायो बेबायदि औ औ
बेफोराव गानग्रा जोमग्रा खामानि मावनानै गोबाङानो न'खर सालायगासिनो आरोना जों जोंनि एरियायाव मोन सुफैनाय लोगो लोगो जोङो मानि बियाव खामानि मावनानैबो जानो हानाय सु
औ औ जोंहाथ' दा ओ गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै गोबां रायज्लायबाय मोजां मोनबाय रायज्लायनानै आब' जों दा जोंङा स समाबो गैला दोनथ'नोसै नामा आब' औ औ